औ खोनदों नोंथाङा फ्रियै दङबा आं नोंथांनावहाय
औ
जोंनि बर' हारिनि बैसागुनि सोमोन्दै ओ रायज्लायनो थाखाय नोंथांनाव फन खालामनाय जादों। नोंथाङा फ्रियैनो दङना बिदिब्ला नों थाङा जोंनि बर' हारिनि आगोमा बैसागुनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायलांदों।
औ ओ जेरै बैसागुखौ जों सैथो जानि जोबथा खालाराव फालिनाय जायो आरो नोंथां जेरै बेयाव जोङो मोसौनि बैसागुखौ फालिनाय जायो जेरै जोङो सै थो दाननि जोबथा दिनानि सानसे सिगांनो मोसौ थुखैनायाव जा मुवा नांगौ जों बेखौ नागिरग्रोना लाखायो आरो जेरै दिगलिटि थालाइ गाजलि पानेलाव, फान्थाव, हालदै बेखौ जोङो नागिरनानै ओ दोनखायो आरो नोंथां बेनि उनाव सैथो दाननि जोबथा खालाराव बेखौ जोङो हानानै आरुंनि थेंअल जिरनानै जोङो बेखौ माला सुनाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनाव आरो जों बेखौ थुखैनाय समाव सारनानै आरो देग्लि लिति थाराय गाज्लि बिलाइजों जोङो बुज्राव बुज्राव मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो नोंथां। बेनि ओ मोसौखौ जोङो ओ फुख्रि नङाबा दैमा फोराव थुखैनाय जायो आरो बेनि उनाव जोंहा फुगा मेथाइ दंना बेखौ मोसौ थु खुैनायाव खननाय जायो आरो नोंथां जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारलांबाय था बे मे मेथाइखौ खननानै जों मोसौखौ थुखैयो आरो नोंथां बिनि उनाव मोसौखौ थुखैखांनानै औ जेरै मोसौनि फागा बोरायखौ जोङो देग्लि लिति थानाय गाज्लि बिलाइजों थुनानै गारबोनाय जायो आरो औ बिनि उनाव आरो मोसौ खौ जेरै जोङो साराय खिथुनि हांगारखौ हल'नानै थाव गुबै ला गायनानै मोसौनो फथा थुनाय जायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला गोदो थ' जोंनि जायगाया अरनबारि गोजामोन नालाय नोंथां मोसा ल' ख्राया दा जाथों होननानै जोङो ओ बेखौ थुनाय जायो आरो फोथाखौ बिनि उनावहाय जोङो उम मोसौखौ ओ मोना मोनाहाय जोङो फागा गोदान लगायनाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनावहाय जोंहा ओ बिनि उनाव जोङो जेरै आग्लायनाय दिग्लि लिथि थानाय गा ज्लिफोरखौ जोङो ओ गलिनि खुम मुदा आरो बाख्रियाव दोननाय जायो आरो नोंथां।
औ
औ बिनि उनावहाय जोंहा गोखा गोखै जायो बे दिनखालिनो जेरै जौसे से बिदिनो जोङो गोखा गोखै जायो जेरै जोङो
उ
ओ थालिर बुगा बेनि उनाव आरो दिंखिया बिदिनो जोङो खुंखा बायदिसिना ओ बिदनि जोङो एक्स' ओ एक बिदनि जोङो गोखा गोखै जायो आरो नोंथां जेरै जोङो अमा बेदरदों नङा बा दाउ बेदरजों जायो आरो
औ
बेनि उनावहाय जोंहा से खालार खालि मानसिनि बैसागु फालियो आरो थां बियावबो जेरै जोङो बर'निनो दख'ना थावसि बिदिनो रे गे रेगां आगरनि फास्रा बिदिनो जोङो ओ देलायफब माफब जेरै गहेना खना बिदि गाननानै जोङो ओ बैसागु मागिनो थाङो आरो नोंथां। आरो जोङो गिदिरखौ जेरै खुलुमो सनमान लायो आरो गिदिरा जोंनो बोर होनायखौ बैसागु फोरबोआव नुनो मोनो आरो नोंथां। बयनिबो न'खर न'खराव जेरै बोराय बुरै थायोब्ला बेखौ जोङो खुलुमो आरो नोंथां बेनि उनाव जायनिबा न'खराव जोङो मोसानो थाङो बे न'खरनि सुबुङा जोंनो अननानै जेरै रां ए एसे माइरं एसे हरनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो जोंना बर'फोरनाथ' मोनसे हुदा दंना जेरै जोंना ओ जेरै ओ जुमाय लोंनाय जेरै माइब्रानि जौ मा थानि जौ बेखौ जोङो मोनलोङो आरो नोंथां न'खर न'खर बेनि उनावहाय जोङो गोदोथ' जों बैसागुखौ स्नि सानल' फालि ओ थामजि सानल' फालियोमोन नालाय नोंथां दानि जुगावथ' जों बैसागुखौ स्नि सानल' फालिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
उम
बेनि उनाव जोङो बैसागुनि जेरै जिब ओ जोबथा आ खालार खालि जोङो लावखार ओंखाम जायो आरो नोंथां फो थार नङाब्ला जेरै जोङो दैमा आफादफोराव आरो
बिनि उनावहाय जोंहा आरो मोनसे फोरबो दंबावो जेरै जोङो ओ बावखुंग्रि हाजोआवबो जोङो मोनसे फोरबो फालियो आरो नोंथां बेयावबो जोङो जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बि दि लानानै जोङो बावखुंग्रि हाजोआवबो गाखो हैैयो आरो जेरै बोराय बेन गथ' सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासैबो ज' लोगो नांना बेयाव गाखोहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो बैसागु फोरबोआव बेयो मोसौ थुखैनाय ओ दिनानिफ्रायनो जागायो आरो नोंथां बाव खुंग्रि हाजो गाखोनाया औ मानो होनोब्ला बेयाव गोदोहाय सासे सिख्लाया ओ थैदों ओ बारजुम गोसथोनायखौ मोनोैयावलायनो थैदोंमोनलायनो बेयाव बुंलांदोंमोन। ओ जाय बेयाव बोर बियो बेयो जाफुङो होनना बेखौनो फोथायना दासिमबो जोंनि सुबुंफोरा बावखुंग्रि हाजोआव बैसागु बोथोराव गा खो हैनायखौ आरो बेयाव बोर बिनायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ।
बेनि उनावहाय ओ बावखुंग्रि हाजोआव जोंनि बर' आइजोफोरखौबो नुयो फालांगि खालामफैनाय। बुहुदानो जोंनि बर'फोरानो बांसिनखौनो नुनाय जायो आरो बेयाव जेरै जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि अनला दाउ सबाय साम' नारजि अमा। नाफाम। आरो जों माइब्रानि जौ माथाइनि जौ बेखौबो जोङो गावनि आखायजोंनो संनानै जोंनि बर' आइजो फोरा बेयाव फालांगि खालामफैनायखौ गोबांखौनो नुनो मोनो आरो नोंथां। जेरै जोंनि बर'नि इन्दि सिनि दख'ना, फास्रा खुद गावनि आखाइजोंनो दानानै सोंनानै लुनानै जोंनि बर' आइजोफोरखौ बावखुंग्रि हाजोआव फालांगि खालामफैनायखौ जों नुनो मोनो। गोबाङानो जोंना बर' आइजोफोरानो बांसिनानो जोंना बर'फोरानो बावखुंग्रि हाजोआव फालांगि खालामो आरो। जोंनि बर' आइजोफोरा ओ बर'फोरा बे बावखुंग्रि हा जोआव थाङो आरो बैसागु बोथोर समाव गुबुन हारि फोराबो थाङोब्लाबो जोंनि बर'फोरखौ जों बांसिनखौनो बेयाव थांनाय खौ नुनो मोनो आरो नोंथां बैसागु समाव।
ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो माबायदिहाय बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां ओ बैसागु बुङोब्ला जोङो बर'फोरनि बयनिख्रुइ बाख्नायजाथाव एबा मोजां मोनजानाय। फोरबो होननानै जोङो बुंनो थाङो बैसागुखौ जोङो जेरै इंराजि बोसोर गोदान एबा निउ इयार बेफोरबायदि हिसाबैनो जोंबो बैसागुखौहाय जोंनि बोसोर गोदान होननानै फालिनाय जायो आरो। दा गोदोनि आरो दानि गेजेराव जों गोबां फाराग नुनो मोनसै जे गोदोनि समावहाय जोङो। दानसेहालागै फालिनाय जों नुनो मोनोमोन बैसागुखौ नाथाय आथिखालाव जोङो स्नि सानसिमहालागैल' जोङो फालिनाय नुनो मोनसै।
औ।
थेवबो जोङो गामि ओनसोल लायै ओनसोल ओ जोङो बैसागुनि मुङावहाय ओ फांसन खुंनाय एबा मोसानाय हारिमु मोनाबिलि खुंनाय खौ जोङो नुनो मोनो। जे बबावबा बबेबा गामियावहाय बियो ओ बैसागोनि जोबथा खालार एबा बैसागनि जोबथा खालारसिमहालागै बियो जाहैयो आरोखि। दा नोंथां बुंनाय बाददिनो जोंनि ओ हालामावबो गिबियावहाय मोसौ बैसागु मानसि बैसागु बेबायदि रोखोमै फालिलाङो। दा गिबियावनो नोंथांमोननि बायदिनो फुंबिलियावनो मोसौखौ ओ सिखारनानै जे गलिनिफ्राय फ'ख्रि एबा दैमायाव थुखैनो थाखाय होनानै लाङो। बेनि उनावहाय ओ बिसनि बिसोरखौ एबा मोसौखौहाय ओंखाम दोनि बा ओंख्रि दोनि फ्राय हुख'नानै मोननाय हांगार बेखौ थाव गुबैजों लगायनानै लगायखांनायनि उनाव आरोबाव औ मोनथाम औवा हासुंजों बेखौहाय ओ मोसौनि बिखुआव गाब गानाय जायो आरोखि बेनि उनावहाय बिसोरनो लाव फान्थाव बायदिसिना जाग्रा बेसादसोनो होयै होयै मेथाइ रोजाबनाय जायो जे जायखौ जों खुगा मेथ थाइ होननानै मिथिना मोनो। आरो बे मेथाइखौहाय ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बेफोरबायदि होननानै रोजाबनाय जायो बेनि उनावहाय बिसोरखौहाय देग्लिलिथि आरो थाराय ओ खाथ्रि बिबार थाराय थाराय गाजलिनि बिगुरजों खानानै बिसोरखौ बुज्राव बुज्राव खालामनाय जायो आरोखि। बिनि उनावहाय बे आग्लायनानै थानाय दिग्लिलिथि थारै बिबार बेखौहाय लामानि लांगोना एबा बाख्रि आगानफोराव बेखौहाय खाबथानानै दोननाय जायो बेजों लोगोसेनो आरो गोबाव ओ जों नुनो मोनो जे ओ मोसौ बैसागुखौ ओ जोङो फुंनि समावनो फालिजोबनाय बायदि जायो आरोखि जेब्ला जोङो मोसौखौहाय ओ लाव फान्थावनि माला गानहोखांनानै जेब्ला दुब्लियाव होनानै लाङो बे होनानै लांखांनायनि उनावहाय जों बेखौ खानाय जाया ओरैनो हगारनानै गारबोनाय जायो आरो खि बिनि उनावहायनो जोङो दा आथिखालाव बयजोंबो मिथिजानाय बावखुंग्रि हाजो ओ बेवहाय बे हाजोआव गाखोनो थाखाय हौवा हिन्जाव गथ' गथाय बयबो थांनाय जायो आरोखि बुंनो थाङोब्ला बेवहाय नोंथां बुंनाय बादिनो जोंनि बर' आइजोफोर एबा बर' सुबुंफोरानो बेवहाय बांसिन थांनाय जायो। जोंहा जों बर'फोरा फोथायनाय दंदि बोसोराव खेबसे जुदि बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनो हायो अब्ला गोसोनि साननाय हनाय हास्थायनाय गासैबो जाफुङो होननानै थिग बिदिनो ओ बे हाजोआवहाय बोसोरथाम जुदि निरालायै गाखोनो हायोब्ला जे गावनि मोजां मोननाय एबा हास्थायनायखौ मोनफुङो होननानै जोंनियाव फोथायनाय दङ। आरो बे ओ फोथायनायखौ लानानैनो जोंनि बर' सुबुंफोरा बेवहाय बोसोरै बोसोर ओ बयबो गाखोनो थाखाय थांनाय जायो बेल' नङा जे ओ खायफा सुबुंफोरा बेहाय गावनि मोजां मोननाय एबा हास्थायनायखौ मोनफुंनायनि थाखायल' थाङा बेवहाय जोङो फोथायबावनाय जायोदि बे हाजोआव गाखोनो हायोब्ला जोंनि देहा सोलेराव ओ बेमार जानाय बेफोर गासिबो गायो होननानैबो जों फोथायो।
औ नंगौ नोंथां
बिदि उनगायैबो अखानायै जोंनियाव मानसि बैसागु मानसि बैसागुआव जोंनि थिंजाय जोबोर गाजा गोमजायै फालिनाय जायो जे फुंनिफ्रायनो बयबो गोदान गाननाय जोमनाय सि जोम गाननानै ओ रेगे रेगां आर'नाइ बायदिसिना रोखोमनि दख'ना गाननानै आरो हौवाफोराबो गोदोनायाव आर'नाइ गामसा गोदान गाननानै बिथांमोना फुं समावहाय गामिनि बबबा मोनसे ओ गुवार जायगायावहाय बयबो लोगो हमलाय लायो आरोखि बे लोगो हमलायलायनायाव गेदेरा उन्दैखौ अन्नाय सिबिनाय होयो आरो उन्दैया गेदेरखौ मान बावो बिनि उनावहाय बिथांमोना गामिनि बंफ्रोमबो न'खराव ज' ज' थांनानै मोसाहैनाय जायो आरोखि आरो बे मोसानाय समावहाय मोसाहैजाग्रा न'खरा बिथांमोननो माखासे दान हरनाय जायो आरो बे दाना सोरहाबा रां हरो सोरहाबा माइरं हरो जाखिनि न'खराव हरनो हानाय दङ बे बेसादखौनो हरो आरोखि बिनि उनावहाय बिथांमोना आरोबाव जों बैसागु होनोबा जोङो माइब्रानि जौ जों बेखौ गिबियै बुंनो हायो जाय न'खराव माइब्रानि जौ गैया बे न'खरावहाय जोङो बैसागु बायदिखौनो मोननो नागिरा होननानै जोंहा फोथायनायदोंमोन जाखिनियानो जाखिनि एफा एनैयानो जा जों बयनोबो माइब्रानि जौ बिदै लोंहोहरनाय जायो मानो होनोब्ला माइब्रानि जौ बिदैया जोंनि बैसागुजों जोबोद खाथि सोमोन्दो दं
औ नंगौ नोंथां
बेनि थाखाय बिनि उनावहाय बिथांमोना ओ बयबो रंजा बाजा खाम सिफुं लानानै ज' रंजा रंजा बाजा खालामखांनायनि उनावहाय ओ बैसागुनि जोबथा सानखालि बिथांमोना बे रंजानानै मोननाय रां रुफा माइरं बा बायदिसिना बेसादफोरजों ओ बेसादफोरखौ ज' खालामनानै लावखार ओंखाम जानो थाङो आरोखि बिथांमोन